खोनाबायना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों नोंथां।
औ दा मा खालामगासिनो नोंथाङा?
आङो दाथ' ओरैनोनो दङ नोंथां।
अ न'आवनो दङ नामा?
न'आवनो दङ न'आवनो।
अ।
नोंथाङालाय?
आंबो न'आवनो दङ दा बोथोराबो जोबोर गरमखाय आङो बार जागासिनो एसे
अ नंगौ नामा नोंथां। बोथोराथ' गरमानो जोंनियावबो आरो दिनै बांसिन गरम मोनदों नोंथांना। नोंथांनिखौ आङो खोनाफैयाखिसै। हेल'।